ह
औ नोंथां खोनादों
मा खालामदों नोंथां?
ए नोंथां नै ओरैनो दसे जिरायलाबायनानै दङ मोनानि ओंखाम जाखांनानै।
अ नंगौ
औ औ
मा ओंख्रि जाखो नोंथांमोनहानि ओंख्रिखौ?
ओंख्रियाथ' जोंना नोंथां बोरमा बेदरजों आलुसोमोन नोंसिनालाय मा ओंख्रि नोंथां
जोंनाबो दहाय सानसुनि मै ओमफ्राय ना गुरनायसोममोन आइया ना गुरना लायदोंमोन दैमायाव
अ अ गोथ'आनो माथो औ
खबरफ्रा बोरै नोंथां
खबराथ' बिदिनोसै नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोरबो ना माइ गायनायबो सोलिगासिनो एसे गेजेरावनो दङ नोंथां खबराथ'
अ
नोंथां नांलाय खबरफफोरा माबायदि
आंनाबो बिदिनोसै नोंथां खबरफ्रा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो बे साननसो
औ औ औ औ
अ आं नोंथांजों बे मोनाबिलि समाव आयदानि सायाव रायज्लायनायसो बुं खालामदोंमोन नोंथां
अ रायज्लायजागोन नोंथाङा
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला दसे सम मोननानै रायल्लायफादो आंजों नोंथां
औ औ हागोन नोंथां आं हागोन
आङो बे दसे समाव नोंथांजों साख्रि बाख्रिनि सोमोन्दैसो दसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ साख्रि बाख्रिनि बागै अ सावरायजागोन नोंथां
औ
बिब्दिब्ला औ आं साव सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां बिब्दिब्ला
अ सरि जागोन दे नोंथां
औ औ जेनेब्ला जोंहा साख्रि बाख्रि होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिनथिखागौ ना नोंथां
औ मिथिगौ नोंथां एसे एनैनांगौ मिथिनायलाय
मा होन्दों नोंथाङा
एसे एनैखौ रांखौ बेसेबां फरायनानै आ बे खालाम जादोंमोन
औ औ माने जोंहा साख्रि बाख्रि होनोब्लाथ' जों साख्रि बाख्रि लानो थाखायथ' जोंहा सोलोंथाइआ गोनांथार नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नथाङा औ खोनादोंना नथाङा औ जेनेब्ला आं बुंदों जे जोंहा साख्रि बाख्रि लानो थाखाय सोलोंथाइ बा फरायनायफोरा गोनां थार नङा होमबा नोंथां औ माने जोंहा अनेक रोखोमनि साख्रिफोर दं आरो जायखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरफोरजोंसो मोनहैनो हायो जोंहाथ' माने बिब्दिनो गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रिफोर दङ जोंहा जेरै हमनानै ला साइन्टिस्ट इन्जिनियार डक्टर बा बिदिनो फोरोंगिरिफोर बेफोरबायदि बिदि माने गोबां रोखोमनि साख्रिफोर दं आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो माने जों बैफोर साख्रिफोरखौ लायनो थाखाय जोंहा माने सोलोंथाइया गोनांथार आजिखालनि एबा आथिखालावथ' सोलोंथाइ नङाब्लानो जों साख्रि बाख्रि मोननोबो गोब्राब जायो। खोनानाय मथेथ' गोदो गोदायथ' एसेबां बिब्दि सोलोंथाइफोर नांलायामोन एसे एनै सोलोंथाइ थायोब्ला जेनेबा एसे एनै साख्रि एबा फिसा फिसौ साख्रिफोर खौ मोननो थाङोमोन होननानै खोनानाय जादों आरोना
औ खोनादों नोंथां
औ आजिखालिथ' माने गोबां फरायनाय नांगौ जाहाथे गिदिर गिदिर साख्रि लानो थाखाय दा जोंनि पेन्सिल फ्रोरावथ' बिब्दिनो जों जेनेब्ला जोंनि ओनसोलफोराव बिब्दिनो गोबां लाइमोनफ्रानो माने ओ सोरबा सोरबाया जेनेब बिदिनो गिदिर-गिदिर फरायै फरायो बा गिदिर-गिदिर फरायनानै मोजां-मोजां साख लानो सानो नाथाय बांसिनखौनो नुनो मोननाय जायो जे बिब्दिनो ओ आर्मि पुलिसफोराव थांनायखौ जों माने बांसिन नुयो आरो जोंबो माने बेफोरखौनो जेनेब्ला बेफोर साख्रि बाख्रिफोरखौ नेथ जेनेबा लानो नाजागासिनो आरो। दायो साख्रि बाख्रि थायो होनोब्ला माने जोंहा एसे जिउ खुंनाय राहाया गोरलैबा एसे मोजांसिन जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जों जेनेबा साख्रि बाख्रि गैयाबाथ' जों मालायनाव सान्दुं अखा बारफोरावबो जों जेनेब्ला खामानि मावनानै जानांगौ जायो आरो नोंथाऊ माने जोंनाव साख्रिफोर थायोब्ला जोंहा माने एसेबाबो जोंनि जिउ खुंनाय राहाया गोरलैसिन जानानै जों गोबां रां रुफाफोरबो खामायनो हायो आरो नोंथां। आरो जों जेनेबा बिब्दिनो गिदिर-गिदिर जेरै डक्टर इन्जिनियार बा साइन्टिसफोर जाहैनो हायोब्ला माने जों जोंनि गामि ओनसोलफोराव एबा जोंनि एरियाफोरावहाय गासैजोंबो जेने ब्ला सिनायजानाय सासे सुबुंबो जानो हायो। दायो जेनेब्ला जों हमनानै ला डक्टरखौनो जाबाय अब्ला जोंहा माने गोबां मानसिफोरनिफ्राय जों मानबो मोनगोन एबा गोबां मानसिफोराबो जोंखौ सिनायनो हमगोन बिब्दिनो जोंनि गामि ओनसोल एबा जोंनि ओनसोल फ्राबो जौगानो हमगोन लासै लासैनो दा जोंहा बिदिजोंसो जेनेब्ला गुबुनफोरजों सिनायजानाय जायो आरो जोङो जेनेबा जोंनि लाइमोनफोर खौ जेनेबा जोंहा गिदिर-गिदिर साख्रि थायो। ब्ला जों बैफोर जोंनि उन जोलैफोरखौ माने फोरोंबोनो हायो आरो ओरै थोरै ओरै थो रै होननानै दायो जों बैफोर जेनेबा गिदिर-गिदिर साख्रिफोरखौ लानो होनोब्ला माने जों उन्दैनिफ्रायनो माने बिब्दिनो गोबां माने जों जाय थांखिखौ लादों एबा जाय साख्रि खौ मावगोन होननानै सानदों बेफोरनि बागै माने मिथिखानाया मोजां आरो जों जुदि उन्दैनिफ्रायनो बैफोरनि बागै मोजाङै जोङो जेनेब्ला साख्रिफोरनि बागै मिथिनानै लायोब्ला जोंहा उन समाव गोरलै जाफैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नों-
औ। आरो जेनेबा जोंनि ओनसोलफोरावथ' बिब्दिनो एसेबां गिदिर-गिदिर साख ख्रि बाख्रि मावनाय मानसिफोर गैया नाथाय बिब्दिनो दङ गोबाङानो आर मि पुलिस बेफोराव थाङो जोंहा दा बेफोरबो माने गोब ना गोबां जायो आरो एबा ओ बेफोरबो माने मोननो गोब्राब आरो जों माने बे दिफेन्साव थांनोबो माने जोंङा जों जेनेब्ला जोंनि देहा मोदोमफ्रा माने फिदैनो थानांगोन जों खारनो बारनो हानांगोन। आरो जोंनि सोलेरनि जे अंग'फोर बेफोरो गासै सैबो थिगैनो थानांगोन जेरै हम आखाय आथिंफोराव जेबो दागो एबा बायनाय एबा गाराय गुरायफोरजों जेनेबा नुनो मोननाङा बा जोंनियाव थानाय जानाङा आरो। आरो जोंनि खोनानायफोरा एसे गोख्रों जानांगोन जों मेगन जोंनि जिहेथु जों नायो ज जायखौ नुयो बेफोर माने मेगनफोरा थिगैनो थानांगोन अब्लासो जोंबो माने बे डिफेन्सआव जेनेबा साख्रि मावनोब्ला आरो जों माने आरो बेफोराव मावनो थाखायबो जोंहा सोलोंथाय नांगौ जायो जे जोङो बे सोलोंथाइफोरखौ जेनेब्ला जों एबा सोलोंथाइ लानानै जों बै जे जों साख्रिखौ मावनो नागिरदों बैफोरनि आनजादफोरखौ उथ्रिसारबासो जों फोराव सहैयो नालाय दा जोंहाबो जेरै दिफेन्स जेरै आर्मिफोरनि साख्रिफ्रावबो माने बिदिनो गिबियावनो जेनेब्ला आनजाद जाग्रोयो जों बे आनजादफोरखौ उथ्रिसारनांगौ जायो बेनि उनाव खारनाय बारनाय आरो जोंहा माने खारनाय बारनाय जोंनि देहा मोदोमफ्रा फिडैनो थानांगोन आरो जों गोबां माने गोसा बा स्पिडआवनो खारनो हानाय जानांगोन आरो जों माने गोजान गोजान बारनो हानाय जानांगोन अब्लासो जों माने बैफोर साख्रिफोरखौ एबा गोरलैयैनो मोननो हागोन आरो नोंथां। आरो जों बिब्दिनो बेफोर आर्मि पुलिस जेनेब्ला बेफोर साख्रियाबो माने एसे गिनो गोनां बा ओ गिनो गोनां होननानै सानजायो मानोना जों जेनेब्ला हाजो हाला अखा बांखा गासैयावबो माने जों दिडिउटिफोर खालामनांगौ जायो नोंथां बिब्दिनो हाग्रा बंग्रायावबो थानानै जेरै जोंहा जानाय आदारफोरखौ जेनेब्ला जों माब माब्लाबा समाव उखैनानै थानांगौ जायो आरो बिब्दिनो ओ हाग्रा बंग्राफोराव हारसिंबो थानांगौ जायो सम लानानै। दा बेनो आरो। बिदिनो जेनेबा गरम जा बेफोरखौबो जों सहायनानै थानांगौ जायो बेफोर जेनेब्ला आर्मि पुलिस साख्रिफोरखौ मावनायाव आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ जेनेब्ला आरो साख्रि बाख्रिफोराथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दंबावो बेफोरखौ जेनेब्ला आंथ' ओ बुंनानैथ' फोजोबनो हानाय नङा नोंथां बिब्दिब्ला नोंथाङाबो आंनो औ जेनेबा नोंथां मिथिनाय बायदि साख्रि बाख्रिफोरनि बागै जेनेबा नोंथाङा जा मिन्थियो बे फोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो दे बिब्दिब्ला नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां आंबो जा फंनैसो मोनथियो बे खोथाखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होनोसै नोंथां। दा आं मिथिनायावथ' बाख्रि लानो हायोबा जोंनि ओनसोलनि सुबुं एबा गामिनि सुबुं बिसोर सुबुंफ्रा माने जा माने जोबनाय मोनो जोंखौ जाय मानसिया साख्रि मोनदों आरोना बेफोरखौ नोंथां। मानो होनोबा निया सासे साख्रि मोनबायनो होननाय लोगो लोगो गामिनि सुबुङा गोजानगोन मानोना ओ मानसिया साख्रि मोनबाय नालाय माने ओरै अबेबा मोनसे खना जायगायाव रायलाय जोगोन आरो ना ओरै गामिनि सुबुङा साख्रि लोगो मानो होनोबा गामिनि नामासो सिगां फैगोन नालाय ओरै थोरै गामिनि मानसिफोर थबाय होननानै नो साख्रि मोननाय जोबोद गोजोननाय मोनो गामिनि सुबुंफोर बिसोरो दा स थांनो जों सोलों जों जे रां गोनांसि नालाय बेनिखायनो जोंनि माखासे गोरिब न'खरफ्रा हेल' नोंथां।